हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनादों औ मोजां मोजां नोंथां
औ दा जोङो दसे सावरायलाया सावरायलायनो आरो ना बैसागुनि बागै
औ औ नंगौ नोंथां
अ दा नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे औ नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन ना एसे फोरमायना होनो हागोन
औ औ हागोन नोंथां हागोन औ बैसागुआथ' जोंनि औ
औ
औ बैसागु थ जोंनि मोनसे बर'फोरनि आंगो फोरमो आंगो फोरबो अ जोङो बेैसो बैसागुखौ ओ गावनि आमाय टुकलु होनजायो आरोना मानोना जों बैसागुखौ ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बैसागुबोथ बोथोरखौ जोङो रंजा बाजा खुंबोबाय थायो नालाय दा दासिमबो जों बिनिखायनो बैसागुखौ ओ खौ फालिनाय जायो आरो नोंथां थां आरो जों बैसागुखौ ओ मोन ओ बैसागुखौ मानसि बैसागु आरो मोसौ सौनि बैसागु ओ मोननै फालिनाय जायो आरो जों
औ नंगौ
औ जेरै जोङो
औ
खौ ओ गिबियाव जोङो थुखैनाय जायो आरो सैथो दाननि लास्ट खालि जोङो ओ बैसागुखौ जोङो ओ मोसौखौ जोङो थुखैनाय जायो आरो जेरै लाव फान्थाव थाराय दिग्लि गु ति हालदै बेफोरखौ जोङो ओ लानानै मोसौखौ जोङो थुखैनाय जायो दैमा नङाबा फुख्रिफोराव जोङो ओ थुखैहैनाय जायो आरो मोसौखौ आरो गोदो गोदायनिफ्राय ओ मोनसे ओ आ जै आजौ मोना गालांनाय खुगा मेथाइ दंना ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै ओ बारिबायथा बे मेथाइ खननानै जोङो ओ मोसौखौ थुखैैनाय जायो आरो नोंथां आरो ओ बिनि औ फागा बोरायखौ गारनानै। बिनो फागा गोदान खानानै होनाय जायो आरो नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ बैसागुआव माबायदि रंजायो बाजायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नंगौ नोंथां। फोरमायना होनो हागोन बैसागुआव जोङो ओ बर'फोरनि दामजु आरो बर'फोरनि ओ दख'ना थावसि गाननानै जोङो रंजाहैनाय जायो जेरै जों खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना। लानानै जोङो न'खर न'खर मागिहैयो आरो नोंथां। आरो जोंनि बर'फोरनि। ओ जेरै दख'ना थावसि रेगे रे सिगां आगरनि फास्रा ओ गस्ला गोज जा गाननानै जोङो। ओ न'खर न'खर बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय जोङो रंजाहैनाय जायो। औ नंगौ नोंथां। आरो जोङो ओ औ
बुंलाय।
ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ सोलिबोबाय थानाय ओ जोबथा बैसागु खालि जोङो ओ एक्स' एकथा बिदनो जोङो गोखा गोखै जानाय जायो ओ मानिना गोदो गोदायनि गोदो गोदायनि आजै-आजौमोना बुंना गालांदोंमोन दि ओ जोङो बे गोखा गोखै एक्स' एकथा बिदनि जोङो ओ गोखा गोखैखौ जायोब्ला औ जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय बेखौ जों दासिमबो मानिबोबाय थादों आरो नोंथां औ।
दा बैसागुआ आसाम नि हारिमायारि फोरबो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
असमिया हारिनिबो आंगो बाहा गो आरोना नोंथां दा। असमिया माने बिहु सोदोबा माने संस्कृतनि ओ बिसुब सोदोमनिफ्राय फैनाय होन नानै माने खोनानो मोनदों मोनथिनाय मोनदों आरो ना दा बैसागुआ ओ बैसागुआ आसामनि खालि फोरबोल' नङा होमबा? बेयो हारिमायारिनि ओ नेरसोनथिबो होननानै जोङो गनायना लानो हायोबा मोनथियो नङा होमबा। दा ओ बैसागुनि गेजेरजों आसामनि सुबुंफोरनि मिथिंगायारिजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै रायजो जानाय याव जोङो मिथिना मोनो आरोना दा ओ बैसागुआ गुबैयै आबाद आरि जिउजोंबो सोमोन्दो दं आ रोना बे लेखायै माने बर'फोरफोरखौ आबादजोंनो जिउ खांग्रा हारि महरै सिनायथि जायो आरोना खोनादोंबा औ माने बे आबादारिफोरनि आखायावनो माने मिथिंगानि म हरा गुस्लायनो खाबु मोनो एबा गुस्लायहैयो आरो ना नोंथां औ बेबादिनो बोथोरनि सोलायनाय जों लोगोसे गोनां समाव अखा हानाय ओ आबाद मावनाय जिब जुनारफोरा माने गोख्रों देहा खौ लाना थांना थानाय ओ बायदिया माने सोलिबाय थायो बा सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
गुनि माने माखासे रोखोमफोर थायो माखा से माने आसामनि सुबुंफोरा बैसागुखौ गासै मोनथाम रोखोमनि होननानै फालियो नङा होमब्ला
औ औ नंगौ नोंथां
रंजालि बैसागु एबा बैसागो ओमफाय मागो फोरबो एबा ओ दमासि बैसागो बा मागो दमासि काति फोरबो एबा कार्ति गासा फैसा ओ बैसागु नङा
अ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ दा मोनथाम बैसागुनि गेजेराव ओ मोनथाम बैसागुनि गेजेराव माने रंजालि बैसागुखौ बांसिनै रंजा बाजायै फालिनाय जायोबा जों फालिनायखौ नुनो मोनबो गा सिनो दङबा नुबायो दङ आरोना बे रं जालि बैसागुआ माने सैथो दाननि जोबथा सान एबा खाालारनिफ्राय जाजेनो आरोना जोबथा सान जोबथा फालानबो जाजेनो बे रंजाललि बैसागु खौ गोदो ओ गोदो माने दान मोनसेयालागै फालियोमोन होननानै खोनायोमोन आरो
औ औ नंगौ
नाथाय आथिखालाव बेद खमायनानै दा सान स्निसिमल' फालिनायखौ जों नुसैबा जोङो फालियो बा जोङो नुयो आरो
औ औ औ औ नंगौ
ओ बैसागुनि गिबि सानखौ जोङो मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो आरो
औ औ औ नंगौ
बे सानखालि माने मानसिफ्रा फुङावनो मोसौनि मोदोमाव माने लाव बिलाइ गोरलै माने बिदै देग्लिनानै माने फोथा फोननाय जायो आरो मोसौनि गं हाराफोराव ओ थावफोरखौ फोननाय जायो आरो ना बा फोनना हैयो आरो ना बेनि उनाव खाथि खिनि फुख्रि एबा दैमा दैसायाव माने लांनानै लाव फान्थावनि साखाजों माने खुबैनानै सुखनाय जायो आरोना मोसौखौ लोगोसे जे माने लाव फान्थावनि माला सुनानै गानहोनायबो जों नुनो मोनो एबा गान होयो आरो ना
औ औ नंगौ
औ औ नाथाय बेनि गेजेरजोंनो मोनसे दा नोंथाङा बुंलांखाबायानो मेथाइबो रोज जाबो होनना बुंदो जेरै लाव जाफाम फाथाव जा सानफा एफा बारायबाय था नङा होमबा बिब्दि ओ बुङो आरो ना दा ओ रंजालि बैसागुआव बर' सुबुंफोरनि माने बयनिख्रुइबो गेदेर आरो गाहाय हारिमुवारि उत्सब होननाबो जों मिथियो आरो ना बेयो अ बर'फोरनि गोदान बोसोर आरो आबाद मावनाय बोथोरखौ माने बरायनाय उत्सबनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
एप्रिल दाननि माने ओ मोगा मोगि माने बैसाग दाननि थि सानाव बे उत्सबखौ फालिनाय जायो आरो आरोना एप्रिल दाननि बैसाग दानाव औ बैसागुनि ओ रंजालि बैसागुनि गाहाय बाथ्राफोर आरो रंजानाय खान्थिफोर दोङो आरो माखासे जेरै मैसो ओ मोस सौ बैसागो दोङो मानसि बैसागु दोङो दा मोसौ बैसागोखोथ' आं बुंलांबायानो बायदि रोखोमनि ओ गाननाय माने मोसौफोरनि मोसौफोरनो मा ओ माने गोदान फागा माने गोदान रसि माने कानाव होनानै गोजोन- गोजोननाय फोरमायोबा जोङो गानहैयोबा जों नुयो आरोना दा ओ मानसिफोरबो होननानै बुङो ब्ला मानसि बैसागु होनना बुङोब्लाबो ओ गोदान गाननाय जोमनाय माने बे सानाव गामिनि मानसिफ्रा फुङावनो गो जोनै धुम धाम सुस्रांनानै माने गोदान हारिमुवारि दख'ना आरो आर'नाइ ओ गानलायो बा गानो आरोना दा ओ उन्दैफ्रा माने गिदिर एबा आइ आफा माने आबै आबौफोरनि माने आखायाव आखाइ हमनानै आर'नाइ होना गोजोननाय लायो बा ओ गोदोरखौ गोदोरखौ मान खालामो उन्दैखौ अननाय ओ बिमा बिफाखौ सिबिनाय मान खालामनाय फुजिनाय इसोरखौ सिबिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरोना दा ओ न'खराव ओ मोजां गोजोन जानायनि थाखाय माने ओ खाम सिफुंजों बाथौ फुरियाव फुजा होनायखौबो जों नुनो मोना आरो ना औ दा बैसागु मोसानाय आरो रंजानायनिबो माखासे बिन्दोफोर थायो माने खाम सिफुं माने बैसागु समाव ओ गामि गामि गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जयै खाम सिफुं जथा आरो गंगोना बाहायनानै बैसागु मोसानायखौ जों मोनो आरो ना मागिनायखौ जों नुनो मोनो दा गोदान बोसोर बोथोर फैनाय रंजालि बैसागु अखा हाबाय होननानै ओ हारिमुनि गान माने बायदिसिना दङ आरो नों
औ औ नंगौ नोंथां
गामिनि मोनसे दोलोआ न' न' माने बेरायनानै बैसागुनि गोजोननाय जा नियम दं आरो ना नों दा बेनि गेजेरजोंनो बैसागु औ आबाद मावनायजों सोमोन्दो दं आरो ना हा जागायनाय दङ दा बैसागु ओ उतसबनि उनाव आबाद फारि माने मोसौ थियारि खालामनानै आबाद थिलियाव माने गोदान बोसोरनि माइ गायनो थाखाय हा एवनाय खामानिखौ ओ जागायजेनो आरो नों
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
दा नोंथाङा एसे सुंद'यै माने एसे सुंद'यै एसे बुजायना होनो हागोन ना अननानै
ओ माखौ बुजायना होनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
दा ओ मानसि बैसागुनि बागैनो एसे फोरमायना हो
औ औ नोंथाङादि बुंलांथ औ औ नोंथाङादि बुंलांखाबाय जेरै जों खाम सिफुं जथा सेरजा गंगना लानानै जोङो ओ गोदान गानफब जोमफब खावनानै जोङो ओ बैसागु माग मागिहैयो न'र न'खर न'खर आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ मोनसे बावखुंग्रिखौबो जोङो बैसागु बोथोराव जोंनि बर'नि मोनसे गोथ थार फोरबो होनना जों फालिहैयो। यो आरो नोंथां नंगौना नोंथां जेरै जोङो ओ
दा ओ औ दे बुंलाय।
ओ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगना लानानै जोङो बैसागु बैसागुखौबो जो बावखुंग्रिखौबो जोङो ओ गाजा गोमजा गाखोहैयो आरो नोंथां।
औ दा औ नंगौ नंगौ दा आङो नों फोरमायनो एसेबां सम गैला नोंथां। दा जोङो जिखिनि रायलायबाय जोंमोन रिसि गोनां खोथा रायलायबाय आरोना दा ओ समाबो जों नेबाय थाया नंगौना नोंथां नोंथां दा नोंथांजों आङो रायलायनानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसा खालाम मोन ओ उनाव नोंथांजों ओ रायज्लायफिननो हागोन होनबा नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो दा नोंथांआ एसेबां रायलायनाय सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना।
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ दे नोंथां दा जोङो फोजोबथ'निसै आरो नों
औ नोंथां
एसेनो जाबाय
औ गोजोनथों